आं खोनादों
हेल' नोंथां
अ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां
औ औ
औ
थांनियाव आङो मोनसे सोंथि सोंनो सानदोंमोन नोंथां नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
नोंथांखौ फोरमायनो हागोन।
औ औ ओ जोङो दा ओ न'खरनि न'खराव जेनेब्ला न'खराव हौवा माहारि गैयाब्ला जोंहा न'खरा ओ मा होनो ओ जौगानो हाया ओ रांखान्थि आं रांखान्थि आंखालावनो जा बायदि ओ बायदि बिथिङावनो जा जोङो न'खर न'खराव हौवा माहारि गैयाब्ला जोङो नखर खौ खुसि जोङो मोननाय जायो बै न'खरनि सोमोन्दै नों नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
औ नंगौ नोंथां
औ
मानोना औ जोंनि न'खराव मानोना हौवा मानसि नांगौ आरो माने जोङो औ जायखिजाया आबाद फोथाराव जोङो खामानि मावनोब्ला हौवाफोर नांथारगौ आरो मानोना हौवाफोरासो ओह दायथ' लागोन नालाय मोनसे बिबान लागोन नालाय बिनि खायनो जोंनो हौवाफोरखौ नांथारगौ आरो जों आइजो माहारिया ओ गासैबो खामानिखौ मावजोबनो हाया जेरै आबादनिनो आलि होनाय ज जा ओ जिखिनक रां फोरनि ओ सायावनो जोङो बेफोरखौ बहननो हाया जों खरसा पातिखौ बहननो हाबाबो गो गोबांखौ जोङो बहननो हाया आरो नोंथां
औ नोंथां नोंथांनि बुंनायाबो सै थोआनो बिदिनो जोङो जोंनि न'खराव न'खर जौगानो ओ थाङोब्ला एबा न'खर जौगानो नागिरोब्ला बायदि बायदि बिथिङाव जोंनो ओ हौवा माहारिखौ ओ नांगौ जायो लोगोसे हौवा माहा माहारिजों लोगोसे जों जोंनो हिनजाव माहारिखोबो नांगौ जायो जोंनो सानैनिबो गोनांथि ओ सानैजों गोरोबलायना जोङो मावै दाङै जोङो मोजाङै हेफाजाब होलाय नानै ओ जोङो जयै खामानि मावलांबा जोङो न'खर मोनस सेखो जोङो दानो हायो लोगोसे जोङो गथ' गथाय लानानै गथ' गथायखौ लानानै जोङो गोबां सिमां रुजुयो बै सिमां मिजिंखौ जाफुंहोनो थाखाय जोंनो बिमा बिफानि गोनांथि जायो। बिदिनो जोंनि ओ ओनसोलाव दा बांसिन ओ न' खर न'खरा न'खरानो आबादारि जेनेब्ला आबाद मावनानै जोङो जिब खाङो बांसिन न'खरानो जोंनि ओनसोलनि न'खरानो आबादारि गोजा लोगोसे आबादजों लोगोसे खायसेया था फालांगि फालांगिबो मावनाय जायो आरो खायसेया साख्रिआवला दङ औ नोंथाङा साख्रियाव ब्ला जोंनि ओन फिसाला साख्रि आवलानि अर अनजिमाया न'खरनि अनजिमाया खम मानोना जोंनि गामियारि नि ओनसोलाव गासैबो ओ आबादारि आबाद जोंनो जिउ खाङो बै आबादफोरानो जाबाय माइ माइ, सबाइ, फाथो, बेसर बायदिसिना